खुलुम
नोंथांनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो आंबो फिन जासिहरग्रोनाय थाबाय गोजोन मोनाबिलि
औ आङो दा नोंथांनो गु फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं जोंनि - गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गाननाय जोमनाय बा गहेना पाथिनि सोमोन्दै रायल्लायनो थाखाय हरनाय जादों आरोना दा नोंथांनियावहाय आंनि रायलायनायखौ खोनासंनो थाखाय दसेखिनि सम दङ नामा?
औ नोंथां सम दङ नोंथाङा गोसो गुवारै सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला आं जागायसै नोंथां।
औ दे जागाय दो।
गाननाय जोमनाय बा गहेना फाथि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारिया जेनेबा गोदोनिफ्रायनो बर' कसारि हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायखौहाय मोननै रोखोमाव राननाय जादों आरो ना जायो। दख'ना बा मेख्ला होननानै बुंनाय ज बुंनाय जायो ओ जोङो सोनाब बांलानि बा जलफायगुरि जाय वेस्ट बेंगलाव गोग्लैयो। आरो गवालपारा जिल्लानि धुबुरि महकुमानि क'क्राझार महकुमा आरो गवालपारा जायगानि सोनाब हालामनि जेनेबा बर' कसारि हिनजावफोरा जेरबायावहाय दख'ना गानो आरो ना हायेनारि आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि बर' कसारिफोरा मेख्ला गानो ओ जेनेबा जोंनि बाक्सा बा उदालगुरि बेफोरनि बेफोरनिथिंजाय जोङो माखासे आइजोफोरखौहाय मेख्ला गाननायखौहाय जोङो दासिमबो नुनो मोनो आरोना। आरो हाजो ओनसोलाव थानाय जोंनि आसामनिनो माखा माखासे डिमासा कसारि बा त्रिपुराफोराबो गार' हाजो बा सानजा पाकिस्ताननि हाजं बेफोराव थानाय हिन्जावसाफोरा जानजियावहाय गांसे आरो जेरबायावहाय गांसे जि लानो जि लायो आरोना। ओ जोंनि बर' कसारि फोर दख'ना आरो मेख्लाया बायदि गाबनि आगर एरनानैहाय जोंनि मेगनावहाय गोदोनिफ्रायनो गोग्लैथाव जानानै दङ आरोना ओ द' दख'नाफोरनि माखासे रोखोमफोर बा गुबुन गुबुन ओ नाम होनानैबो बुंनाय जायो आरोना। ओ जेरैबायदि दख'नानि गुबुन गुबुन नाम होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो दख'ना थावसि बा दाउथु गद' फारौ मेग गन सालामाथा बेफोरबायदिखौहाय जोङो सरा सरासनस्रायै मोनथिनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदि बायदि गाबफोरजोंहाय बा खुन्दुंजों आगर एरनाय दख'नाखौहायनो जोङो मा दख'ना थावसि होननानै मोन्थिनो मोननाय जायो आरो ना। ओमफ्राय ओ दाउथु गद'खौ जोङो गो-गोदोनानि गाब बा बायदि दख'नाखौ बेहायनो जोङो दाउथु गद' होननानै बुंनाय जायो आरो। आरो फारौ मेगन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बायदि बायदिनि आगर एर नाय गोनां दख'नाखौहाय जोङो फारौ मेगन दख'ना होननानैबो बुंनाय जायो आरोना बिनिफ्राय ओ आगर गैयालासे सरासनस्रायै दानाय दख'नाखौहाय जोङो साल माथा होननानैबो बुंनो हानाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर' आइजो बा हिन्जावफोरा मोदोमाव जोमनो थाखाय माखासे गाबनि खुन्दुंजोंहाय आगर एरनाय बा दानानैहाय बासिनानैहाय जि दानानै लायो आरोना। जायखौहाय जोङो जोमबायग्रा जोमबायग्रा होननानैहाय बुंनाय जायो बेखौ बेखौ जोङो गुबै रावाव बुंनो थाङोब्ला जोमबायग्राखौहाय आलन होननानैबो बु बुंनाय जायो आरोना
औ
ओ ओ बे-बे जोमबायग्राखौ जोंनि ओ जोंनि आसामावनो बा जोंनि बड'लेण्डआवनो माखासे गुबुन गुबुन नाम होनाय जादों आरो ना जेरैबायदि जोमबायग्राखौहाय जोंनि आसामावनो सानजा सानजा खि जायगायाव थानाय मानसिफोर सुबुंफोरा जोमबायग्रा होननानै बुङो आरो जोंनि सोनाब थिंजाय थानाय सुबुंफोरा सादोर होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथांनियाव नोंथांनि जायगायावहाय मा होननानै बुंनाय जायो मोन थिनो हागोन ना नोंथां?
जोंनिथिंजायथ' जोमग्रा एबा सादोर होननानै बुंनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां जोंनियावबो सादोर होननानै बुंनाय जायो आरोना। बेखौहाय जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरानो आगर एर फबनानै दख'ना एबा मेख्ला गाननानैहाय मोदोमावहाय जोमबायग्रा बा सादोरखौहाय आ गर आखाइ गोनां बा आलन जोमबायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला मोनसे बिबार बारि बायदि नुलायलायनाय मोनलायलायो आरो ना समायफबनायजोंनो बिनिफ्राय जोंनि बर' कसारिफोरनि हिनजावफोर दानाय बिसि-बिसिना बग्रा जिया बायदि बायदि महरनि जेरैहाय दारहा महर हानिखम बायदि बायदि महरनि दङ आरो ना बिनिफ्राय जोङो टिबिल बग्रा फालि आरो गोदोनायाव आलायग्रा जायखौ आर'नाइ जिनि आगर आखाइफोर आखाइफोरा नायबाय थाथावथाव बेबायदि रोखोमनि हाथायावहाय ग्रे बेफोरनि गोनांथिया बांसिनैनो जोङो नुनो मोननाय जायो आरोना नाथाय दानायनि खस्थ'खौ नायब्ला गाहाम बेसेन बा मोजां मोननांगौ रोखोमनि रां मोनैनि जाउनावहाय आगर एरनाय जि दानानैहाय फाननो गोसो जानायखौ जोङो दा नुनो मोनलिया आरोना जोंनि दानि समखौ नायोब्लाथ' जोङो बांसिन जोंनि सुबुंफोरा दा हाथायनिखौहायनो बायनानै गाननाय बा जोमनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो दाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि नि आइ आबौ आदै मादैमोनहा बा आबैमोनहा गाव गावनि आखाइजोंनो दानानैहाय जिफोरखौहाय गाननाय जायोमोन। गोदोथ' बयबो सम समखौ मारै एंगार होनो जानानैहाय बिसोरो बेखौनो जि दानाय फोराव समफोरखौहाय हगारनाय जायोमोन आरोना नाथाय जों दानि दिनाव नायनो थाङोब्लाथ' खालि ब जोंनि केलेन्डाराव थिखानानै होनाय स हम बायदियैहाय बयबो गावबा गाव जिउ खुंनाय राहा लामायावहाय गफबनानै थानायनि थाखाय जों दा बे बे जि दानायफोरखौहाय नुनो मोनलिया आरोना बांसिनानो। बिनिफ्राय जोङो गोदोनि जेनेबा बर' हिनजावफोरा गावसोर गाननाय जिफोरखौहाय खमला बा गो गोमो जाथ नारें गाबखौहाय बांसिनैहाय बिसोरो मोजां मोनोमोन आरोना बे खालार बे गाबनि जिफोरखौहाय। ओ मोदोमाव जोमबायनाय जिनि गोसोम एबा बा आखासि जायखौ गोथां गाबखौ गोथां गाब होननानैबो बुंनाय जायो बेखौहाय जोंङो बिसोरो बांसिन बांसिन मोजां मोनोमोन आरोना। ओ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गाब गाबफोरखौहाय एसे एनै बिसोरो मोजां मोनोब्लाबो बेफोरो बै खमला खालार गोथां खाालारफोरखौ बांसिनै मोजां मोनोमोन आरो ना। बिसोरो गुफुर गाबनि खुन्दुंजों सिमा दानानै गोजां बोथोरनि हरावहाय जोमनाय जायोमोन आरोना। खायसे सिमाखौहाय हिमा होननानैबो बुङो आरो ना जोंनि बर'फोरा।
औ
औ ओ दा समाबो बारा गैलिया नोंथाङाबो माबा मोनसे फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथांनिसिम आङो गोजोननाय जासिहरग्रोयो जे नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रानि सायावहाय बुंलांनायनि थाखाय। आरो आं दा बेबायदिनो जोंनि बर'नि मोनसे मख'जाथाव फोरबो ओ बिखिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायलांनो सानदों‌
औ औ नोंथां।
ओ जोंनि मख'जाथाव फोरबोनि मादावहाय जोङो दमासि फोरबो एबा मागो फोरबो होननानै जायखौ जोङो बुङो बेखौहायबो जोङो बुंनो हागोन मानो होनब्ला जोंना बैसागु फोरबोआनो जोंनि देरसिन फोरबो आरो बिनि उनाव गोग्लैयो जोंहा मागो फोरबो। ओ जायखौ जोङो दमासिबो होननानै मख'नाय जायो। जोंहा बे दमासिखौहाय जोङो ओ माग ओ माग मासनि सेथि सानखालि बे ओ बे सान बे सानखौहाय फालिनाय जायो। ओ बे सानावहाय जोंहा हरावहाय बेयावबो संक्रान्ति सान होनायायनाय थायो। बे जेेलानाखि सेथि सान जागोन अब्ला जोङो बे सानावहाय हर गेजेरावनो एबा जोङो मोनानिनो बाजि थाम बाजियाव सिखारनानै बर' आइजोफोरा ओ बाख्रिखौ लिरस'नायखौ नु बाख्रिखौहाय गोबोरखि गोथां लानानै लिरस'नानै आरो बै बाख्रिनि दरखंआवहाय ओ गलसिन बानायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बे दा बे दासिमबो खान्थिया दासिमबो जोंनि बर' हारियाव सोलिबोगासिनो दङ। मानोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दमासि फोरबोआ जोंनि ओ आबादजों लोब्बा थानाय आबादखौहाय माइ फोथार माइ फोथार हाखो जोबखांनायनि उनावहाय फालिजानाय मोनसे फोरबो जाय आबादजों लोब्बा दं। बिनिखायनो जोङो बै माइ बाख्रिखौहाय लिरथेनाय जायो आरो बे दिननि निफ्रायनो जोङो माइ बाख्रिनिफ्राय माइ बरननो मोनो होननानैबो फोथायनाय दङ। बेबायदिनो जोंहा सोरांबा दुगै सोरांसि सोरांसि दुगैनांगौ मानोना सोरा ओ जुदि जोंनि दुगैनायखौ नुयोब्ला बादुला एबा बादुलि जायो होननानै मोनसे फोथायनायबो दङ। बिनि थाखायनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ जोङो माइ जिगाबजों माइ जिगाबजों जोङो बिफांफोराव बा लाइफांफोर बिफां लाइफांफोरावहाय जोङो ओ माइ जिगाबजों साफ्रेनानै जोङो खानायखौ नुनो मोनो। बेयावहाय फोथायनाय दंदि जुदि बेबायदि खायोब्ला ओ गइ फिथाइ खान्थाल फिथाइ नालेंखर फिथाइ थाइजौ फिथाइ बायदिफोरा बांसिनै जाबावगोन एबा बांसिनै फिथाइ थायबावगोन होननानै मोनसे फोथायनाय दङ। बेनिखायनो जोङो बै माइ जिगाबखौ लानानै जोङो बे दमासि दिन खालि जोङो बेखौहाय ओ खानानै होनाय जायो। आरो जोंहा मोनसे मख'जाथाव नेमखान्थि दंबावो जे बेलागुर सावनाय बे बेलागुर सावनायखौबो जोङो ओ अखानायै ओ जेला सोराङो अब्ला जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बे बेलागुरखौ जोङो खालामनानै दोनखानाय बेलागुरखौ बांसिन माइ जिगाबजों खालामनाय नुनो मोनो बेयावहाय बायदि रोखोमनि फुथुला एबा ओ आबाद फोथारजों सोमोन्दो गोनां बायदि रोखोमनि फुथुला बानायनानै बेयावहाय ओ बेखौहाय जोङो जिगाबजों बानायनानै बेखौहाय ओ जेला जोङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनानै सोरांसि जायो अब्ला जोङो बे खौहाय सावनानै होनाय जायो बियो दमासि फोरबोनि मोनसे गोनां थार नेम होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना जोंहा दमासि फोरबोआव बेलागुर सावथारनांगौ जायो। बिनि थाखायनो बे बेलागुरखौ सावो आरो बिनि उनावहाय ओ जोंहा मोनसे नेमखान्थि दंबावो जाय दमासिया आबादजों लोब्बा गोनांलाय बे समावहाय जोंहा बै आबादजों मोननाय माइ माइरंजों जानाय माखासे जाग्रा लोंग्रा बानायनाय जायो ओ बे समावहाय जोङो दमासि फोरबोआवहाय जोंहा बर' हारियाव मोनसे फोथायनाय दंदि ओ जुदि बै दमासियाव दमासि दिनखालि जोंहा फिथा जायोब्ला ओ फिथा बानायोब्ला एबा फिथा न'आवहाय बानायोब्ला जोंहा मोसौनियाव दुमालु जायो होननानै फोथायनाय दङ। बिनिखायनो जोङो बे दिनखालि दमासि दिनखालि जोङो फिथाखौ बानायनानै जानाय जाया। बिनि अनगायै जोंहा दमासियाव आरो बानायबावो लारु, एन्थाब, ओ सिथाव बेफोरखौहाय आरो बेजों लोगोसे जोङो सिबिं सेरेब ओ हरुमला बायदिखौ जोङो बानायनानै जायो ओ आरो दानि जुगाव गोबां रोखोमनि गोदै गोबाबफोर बानायनानै जानायखौहाय जोङो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोङो बैफोर ओ सि ओ लारु एनथाब फिथाफोरखौहाय माइब्रा माइरंजोंहाय जोङो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो खायसेया माइब्रा गोसोम खायसेया माइब्रा गुफुरफोरजों बानायनानै जानाय खौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ दंबावो जोङो बेयावहाय सिबिं सिबिं होनानै जोङो बै जाग्राफोरखौहाय जोङो बानायनानै लायो। बेबायदिनो जोंनि दमासि फोरबोआ बर'फोरनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो बे दमासि फोरबोआवनो बयबो गाव